हेलौ हेलौ खोनायाखै
औ खोनादोंना नोङो औ औ खोनादों।
औ खोनादों
ओ खुलुमबाय नोंथां
दे जों बिदिबा दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै सावरायनो
औ औ।
औ दैज्लां बोथोर होनोबा जोङो दा दैज्लां बोथोरावहाय बेबायदिनो जोङो बर' आइजोफोरा बेबायदिनो दायो माइ ज' ज' माइ गायहैयो खोथिया फुहैनाय बेबायदिनो जोङो दा । दा बे दैज्लां बोथोरावहाय। मावनो मोनो बेबायदिनो दायो जोङो दैज्लां बोथोर सफैलायबाय। माइ गायनायनि फुनायनि दिन जालायबाय।
औ नंगौ
जोङो माइ गाय गायनो। थाखाय जोङो गिबियावनो बेबायदिनो आलि दाननानै लानांगौ। आरो आलि आलि दानखांनायनि उनाव खोयो बिनिफ्राय जोंङो खोथियाफोरखौ फोनान लानानै।
औ।
खोथियाफोर फोना लानानै बेबायदिनो हपथानै हप्थानै हप्थाथामनि उनाव जोंङो इसे देरबोबा बेबायदिनो फुनायनि सम फैयो। फुनायनि सम फैबा जोङो बेबायदिनो फुनानै आरो गायनायनि सम जायो गायनायनि सम जाबा जोङो बेबायदिनो गायो आरो बेबायदिनो जोङो ज' ज'यैहाय दैज्लां बोथोरफोराव माइ गायहैयो नोंथ बिथाङाबो सावरायनोहा होगोन दैज्लां बोथोरनि माइ गायनायनि सोमोन्दै।
दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' जोंङो मिथियो बयबो ओ ओ दैज्लां बोथोराव गोबां अख अखा हायो आरो गोबांथार बिदिनो गरम जायो आरो बे दैज्लां बोथोरावहाय। दैज्लां बोथोराव जोङो नंगौ नोंथांनि बुंनाया सैथो ओ जोङो मा माइ गायो खोथिया फोयो। गोबां आबादारिफोरा ओ दैज्लांनि समाव दैज्लां बोथोरावहाय जोङो गाव गावनि जानाय आदारफोरखौहाय जोङो बुथुमनानै‌ लायो। ओ बे नङा जे जोंनि आबादारिफोरा ओ दैज्लांङाव माइ गाय यो बे बेल' नङा गोबां बे माइनि अनगायैबो जायो। जों ओ आबाद खेथि बाथिफोरखौ मावो।
औ औ औ।
बायदिसिना बेफोरबायदि मैगं थाइगंफोरखौ जोंङो गायो। आरो बे दैज्लांनि समावहाय जोङो ओ मैथा आरो बिदिनो बायदिसिना मैगं थाइगं बेफोरखौ मोननो हायो। दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' जोबोद गरम। आरो गोबां अखा फैयो दाथ' जोंनि ओ जोंस साइदआवहाय गोबां बिनो अखा ओ सानदुंनो दुंङाखै आरो ओ दसेअखा दसेनो सान्दुं दस दा बिदि जागासिनो दैज्लांनि समावहाय बोथोरफोरा बेफोरबायदि जायो। ओ गोबां बिदिनो आबादारिफोरा माइ गायनानै
औ।
दानि जुगावथ' जेनेब्ला माइखौ गोबाङानो गायला आस्रा बादि फोनानै जेनेब्ला गाव ओ आबादखौ
ओ औ।
ओ बेफोरबायदि खालामनानैहाय। आबादखो जोंङो बुथुमनानै लायो। ओ दैज्लांनि समाव जोङो आब आबादखौ बा माइखो जोंङो बुथुमनानै लायाब्ला। ओ। उनावहाय जोङो माखौ जानो बेफोरबायदि जाहैयो आरोना। बेखायनो जोङो दैज्लांनि समावहाय। बिदिनो माइ आबादफोरखौ गायनानै लायो, बा सोरबा बिदिनो बायदिसिना आबादफोरखौ खालामनानै खेथि बाथि खेथि खालामनानैहाय माइ दै बेफोर बेफोरबायदि बायनानैहाय लायो, ओ दैज्लांनि समावहाय जोंङो गोबां फिथाइ सामथाइफोरखौबो मोनजायो आरो ना खान्थाल, थाइजौ, बेफोरबायदि लिसु, लिथुकु बेफोर फिथाइ सामथाइफोर खौ जोंङो मोनजायो,
औ नंगौ नोंथांनि बुंनायाबो, गासैबो सैथो आरो नोंथांनि निफ्राय बेबायदिनो मिथियैखौबो मिथिबाय आरो सोलोंनो मोन मोनबाय बेबायदिनो नंगौ दैज्लां बोथोर होनोबा जोंङो बेबायदि बिदिनो जे-जे अखाफोर फैयो, बेबायदिनो गरम, जों जोंङो बेबायदिनो उसाव बादाव जायो । जोंङो खोलो खोलो दंफांनि बार नागिरो, दंफां सायहाफ्राव जों बेबायदि बिदिनो जिरायनानै थायो, आरो जोंनि थाखाय फांखाफोरबो नांगौ जायो, बेबायदिनो जोंङो, गरमखौहाय सैजो हाया हाया जायो जोंङो बेबायदिनो आरो सान्दुं फोराबो बेबायदिनो गोसा आथिं थिं जाबोयो बेबायदिनो जोंङो
औ